हेल'
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
औ ओरैनो जिरायना दं नोंथां दासान्दि औ
ओ खाम ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओंखामखौथ' सानजौफुनिखौ जाथ'वाखै नोंथां।
अ अ अ अ थिगानो दं। ओमफ्राय बिदिनो दा नोंखौ ओ फन हरनायनि गुबै जाहोना जाबाय माने मोननैसो आयदाखौ लानानै सावरायलायनो सानदों समा नोंथांना फ्रि दंना?
औ जागोन नोंथां जेबो नङा सावराय जायो।
दा बिदिनो नोंथांनाव ओ मोनसे आयदा लाग्रोनोसै आङो जेरैहाय माने सासे मोजां फरायसा जानो थाखाय
औ औ
ओ बै फरायसाया गाव माबादि सोलिनांगोन ओ
औ औ
बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो
औ औ ओ गोजोनना थाबाय नोंथां नोंथाङा खौ फोरमायनायनि खाबु होनायनि थाखाय
औ औ औ
जिहेथु सासे फरायसा जानांगौब्ला फरायनायजों लोगोसे गासै बिथिंखौनो नोजोर होनांगौ नङा होमबा नोंथां बेयो माने बिनि गुवा गुनानो जा बा बिनि ओ मावनो हानाय गोहो बा फरायनायनि अनगा जिखिनि माने बेलेग माने गुबुन गुबुन खामानिफोर थायो होमबा नङा होमबा नोंथां माने रोंगौथिफोर औ जेरै मावनाय दांनाय मोसानाय बिदिनो गुबुन गुबुन माने जों दा माने जाय माने जाय माने रोंगौथिखौ लानानै माने सासे फरायसाया माने आबुं माने फरायस सा होननानै जों माने गुन गोनां फरायसा होनना जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? आबुङै औ औ बिदिनो थिग बेफोरबायदिनो जेरैबायदि माने जोंहा जों गोदि गिदिरफोरजों माबायदि जों लायज्रायो बा माबायदि सनमान होनो रायज्रायनांगौ बा औ ओम उन्दैफोरजों माबायदि अनलायनांगौ नङा होमबा नोंथां ओ? बेजों लोगोसेनो समाजखौ माबोरैयै ओ फरायनायजों लोगोसे लांफानानै दावगाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां बेखौ माने बेफोर बिथिंखौ नोजोर होनांगौ नङा होमबा औ बेजों लोगोसे माने दा जोंहा रांखान्थिनि बेलायावबो माबायदि बि जोंहा फरायनानै रांखान्थियाव माने जों जौगानो हायो बिदिनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा साखरियाल'सो जोंनि माने फरायनानै मोननांगौ फिथाइ नङा नोङा नङा होमबा नोंथां औ बेजों लोगोसे माने फरायनानैबो जोङो माने गुबुन गुबुन खामानियावबो जोङो आखाइ होनानै जोङो ओ गावनि थांखियाव सहैनो हायो नङा होमबा नोंथां औ फरायनायजों लोगोसे जोंहा जोंनि साननाय हनाय जोंनि जेनेबा जिखिनि ओ जिउआव गोनांथि बा जिखिनि नांगौ ओ नलेजफोर बेफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
औ जे बिजाबाव माबा मोनसे जेनेबा जों जाय बाथ्राखौ जों समाजाव थानानैबो मोन्थिना मोना बेफोर बाथ्राखौ जोङो लेखा फरायनानै बायदिसिना बिजाबफोरनि बा गिदिर गिदिर लिरगिरिफोरनि बानबुंथाइफोरखौ फरायना जों बुजिनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
औ बिदिनो आरो बेजों लोगोसे माने जोंहा गुन गोनां फरायसा जानो थाखाय जोंनि ओ खाथि खालायाव थानाय आब आबहावा थासारियाबो मोजां जानांगोन नङा होमबा नोंथां बेजों माने जोबोर माने ओ बेफोरबायदिनो गोहोम गोग्लैयो आरो जुदि जोंहा जाय जायगायाव थानानै जोंनि बारहावाया मोजां नङा बेफोर जायगायाव माने जोंहा थावरिना थानाया बा जोंहा गुन गोनां फरायसा जानो हानाया गोरलै नङा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
थिग बेफोरबायदिनो माने आं सानो आरो गुन गोनां फरायसा माने गासै बिथिङावनो माने रोंगौ जानांगोन
औ औ औ।
आं बेखौ सानो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आरोबाव माबाफोर बान्दुंथाय होनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
औ।
सासे मोजां फरायसा जानो थाखाय बियो गिबियावनो माने ओ मोनसे खामानि मावनांगोन आरो ओ खोथा खोनासंनाय जानांगोन बियो ओ बिदिनो गावनि बिमा बिफाखौथ' मानिखानांगोन गिबियावनो ओ बिमा बिफाया जि खोथा बुंदों बेखौ मानिनानै सोलिहोनो नाजानांगोन आरो फरायसालिफोरावहाय थांनाय समाव फोरोंगिरिनि फोरोंनायफोरखौ मोजाङै खोनासंनांगोन आरो बिदिनो बायदिसिना मोजां मोजां खोथा बुंग्रा मेलेमजिबि सुबुंफोरा जुदि माबाफोर मोजां मोजां खोथा फोरमायना होयोब्ला बेखौ मोजाङै खोनासंनांगोन गावनि जिउनि थांखिफोरखौ होसोनायाव ओ खायसे मेलेमजिबि सुबुंफोरा जिखिनि खोथा बुङो बेखौ मोजाङै गोसो होना खोनासंनांगोन।
औ औ।
आरो जुदि खोनासङाब्लाथ' गावनि ओ मा जागोन ओ गावनि खहा जागोन आरो गावनि। जिथु इयुन जिथु थांखि बे थांखिफोरा ओ खहा जालांनो हमगोन सासे मोजां फरायसाया ओ बेफोरबायदि खामानि मावनांगोन ओ गावनि जिथु फरायनाय सम नालाय उम गावनि फरायनाय समावहाय बियो माने ओ गुबुन ओ नाङै बा दा खालामथ'नो नाङै खामानि फोरखौ दोनथ'नांगोन औ बे जुदि फराय फुबाय थानाय समावनो जुदि गुबुन नाङै खामानिखौनो जुदि गोसो होयोब्ला बिनि ओ बेसेन गोनां जिथु सम बे स समा ओरैनो थांगोन जिहेथु गावनि फरायनाय समा थाबाय थाया नालाय। बैसोआवबो थांबाय थायो समाबो थांबाय थायो ओ फरायनाय समाथ' मोनसे थिखानाय सम होनना बुंनांगोन ओ बेखायनो आं बेखिनिखौ बुंदों आरो। आरो बे फरायसाया जुदि फोरोंगिरिनि बुजायनायखोनो जुदि फोरोंनायखौनो जुदि मोजाङै खोनासङाब्ला अक्रामि खालामोबा ओ बेयो गोसो होआबा थारैनो बियो इयुनाव माने आन्दायगोन।
औ औ नंगौ।
ओ गावनि जिथु मावनो गोनां मावनो लानाय खामानिफोरावबो बियो आन्दायगोन।
औ औ औ औ।
जिहेथु माने जोङो गुबुननिफ्राय मोजां मोजां खोथा खोनासंनानै बा बाथ्रा खोनासंनानै जोङो सोलोंथाइ लानो हायो आरो गावखौ जिउआव दैदेनलांनो खाबु मोनो बा गोहो मोनो। बेबायदि आरो उम दा बे समाव नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि आरो आङो।
औ सोंजागोन नोंथां।
ओ सासे फरायसाखौहाय मोजां खालामनो थाखाय गावनि जिथु फोरोंगुरु बिथांमोना माबायदि ओ बोसोन होनांगौ।
औ औ।
बेनि सोमोन्दै एसे
औ औ औ ओ जिहेथु दा नोंथाङा जेनेबा जाखिनि फरायसानि गुन बेखौ फोरमायना होबाय नङा होमबा नोंथां औ थिग बे बेफोरबादिनो माने फोरोंगिरियाबो सासे फरायसाखौ माबादिहाय बोसोन होनांगौ बेनि स सोमोन्दै आं एसे बुंस्लिबना होनोसै नोंथां। ओ सासे फोरोंगिरिया फरायनायजों लोगोसे जेनेबा जों ओ माबादियै जों फरायसाफोरखौ बिसोरनि मेलेमाव जोङो गुबुन गुबुन रोंगौथि बाथ्राफोरखौबो जों सो सोनो हागोन बेखौबो बेफोर बिथिंखौबो नोजोर होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो माने ओ जेरैबादि नोङो सासे फरायसाखौ नोङो माबादिहाय समाजनि बारहावाफोरखौ माबादिहाय जोङो माने ओ मेनेज खामनानै जेनेबा जों सोलिनांगौ बेनि सोमोन्दैबो जोङो माने बोसोन होनो नांगौ लोगोसे गिदिर उन्दै खौ माबोरै जों सनमान होनो नांगौ बिखौबो जोंहा बेफोरनि बागैबो जों बोसोन होनांगौ लोगोसेनो जे जों फरायसायाव फरायसालियाव फरायसा हिसाबै फैदोंब्ला मा मा गुनखौ लानानै जों फरायसालियाव हाबनांगोन। नोङा होमबा नोंथां बेखौबो बेफोरनि सोमोन्दै बोसोन होनांगौ बा ओ जि बा बा जों फरायसालियाव हाबनाय लोगो लोगो जोंहा माने बेवहाय जोंहा जोबोर माने नियमफोर थायो नेम निथिफोर थायो नङा होमबा नोंथां? जेरैबायदि जों बायजोआवहाय माबाफोर जों बाथ्रा जोङो ओ रायलायोबाबो बा जोंनि खुगानिफ्राय गफ्लाङोब्लाबो बेफोरखौ जोंबो बे फरायसालियाव जेन बाहाया नोङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ थारैनो।
अब्लासो माने सासे फरायसाया जेरैबादि गुन मोननांगौ बेखौ मोनगोन नङा होमबा नोंथां? बेनि खुगानि बुंनाय राव बा बिनि ओ देहानि हाव फाव माबायदियै बिनि बेफोरखौ गासिख खौबो माने सासे फोरोंगिरिया जेनेबा फरायनाय लेखा फरायनायजों लोगोसे गासै बिथिंखौनो मोजाङै बोसोन होनानै फरायसाखौ माने जौगाहोनांगौ औ नोजोर लाखिनांगौ औ औ औ। बेजों लोगोसेनो जोंहा धोरोमनि सोमोन्दैबो बा जों गासै जेनेबा जेरै फरायनाय जों लोगोसे धोरोमखौबो लाफानांगौ नङा होमबा नोंथां? जोंहा माने धोरोमनि सोमोन्दैबो बुंनो नांगौ बा जोङो सासे फरायसाया जुदि गुन गोनां फरायसा जानो हायोबा समाजाबो जौगायो नङा होमबा नोंथां? समाजजों लोगोसे बे ओ जाय न'खराव जाय गथ'आ जोने फरायनानै जौगानो हायो। बे न'खराबो जौगावफायो नङा होमबा नोंथां? औ नोंगौ। औ बेजों लोगोसे जोंहा माने गोसो हमथानानै माबायदि खामानि मावनांगौ नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि बागैबो बु बोसोन होनांगौ आरो जेनेबा गाव फरायनायखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो माबाय मा मा खामानि मावनांगौ जेरैबादि फुङाव फुङावहाय सिखारनानै जेनेबा थाफ सिखारनानै जोंहा य'गा मेडिटेसन बायदि खालामनांगौ नङा होमबा नों थां औ बेफोरखौ खालामोब्लासो जोंहा माने जोंनि देहाया माने मोजाङै सावस्रिया मोजाङै थायो नंङा ओम नोंथां औ थिब थिख बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायावबो जेरैबादि मा मा मुवाखौ जायोब्ला मा जाग्राखौ जायोब्ला जोंनि देहाया खहा जायो। बा जों ओ जोंनि मेलेमखौ बा जोंनि फरायनायखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मा मा जामुंफोरखौ जों जानो नांगौ मा जायोब्ला गाज्रि जायो। बेफोर गासैनि सोमोन्दै माने सासे फोरोंगिरिया माने फरायसाफोरखौ बोसोन होनांगौ नङा होमबा नोंथां? औ औ अब्लासो बे फरायसाया माने गावनि खामानिखौ मोजां जाङै मावनानै बा गावनि फरायनायखौ मोजांङै खालामनानै गोसोखौ हमथानानै खामानि मावनो हागोन, नंङा होमबा नोंथां? औ औ आं बेखिनिखौनो सानो औ औ।
औ जोबोद गोजोननाय थाबाय समाबो जाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ बे समाव दोनथ'नोसै होनबा ना?
औ औ दे औ दे।